हेल' नोंथां
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दायो जेबो खालामथ'वाखै दङ ओरैनो।
अ नोंथां नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ बिदिब्ला ओ नोंथाङा फाथो आबादखौ बोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हा हागोनना?
अ फाथो आबादनि सोमोन्दै ओम आङो बारा एसेबांयो बेनि बेनि बागै आंहा बारा एसेबां नलेज गैया नाथाय एसेल' दङ नोंथाङा अननानै फोरमायग्र ग्रोबा मोजां जागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला आङो नोंथां बुंनाय लेखानो आं एसे फोरमायनानै होनोसै ओ फाथो आबाद खौ ओ जोंनि गासैबो बर' सुबुङानो मावो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
अ फाथो आबादखौ जोङो गिबियावनो मा ओम बोरै मावो होनोब्ला जोङो बुंनांगोन ओ फाथो आबादखौ जोङो गिबियावनो नांगोलजों बा थेक्थरजों जोङो हाखौ एवनानै लानांगौ जाय यो नङा होमबा नोंथां अ बेनि उनावहाय नोंथां ओ फाथोनि जा जोलै ओ बेखौ जोङो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बा द बेबायदिनो इनारसारिफोरनिफ्राय जोङो लाबोनानै ओम बेखौ फोफायनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो फोफायनायनि उनाव बियो बेबायदिनो सपथा सपथानैै बा सपथा थामनि गेजेराव बियो बे फोनानै दोननाय जोंना ओ बे फाथोनि जोलैया बेयो रज'यो आरोना नोंथां। बेखौ रज'नायनि उनाव अ नोंथां बेखौ ओ बेबायदिनो रज'खांनानै बियो एसे गोरलै गोरलै जाहांबाथाय बेखौ जोंना एसे गुबुं गुबुंफोरखौ ओ फुनानै जोङो हाथायाव मु मुथा मुथा खालामनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो नों ओ फाथोनि आबादखौ जोंनि बर'ओ बर' सुबुंफोरा जोंनिया बे बेफार फालांगिनि थाखाय नङाबाबो जोंनिया एसे एनैबाबो जोंनि न'खराव जों मावनानै लाना खौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ फाथोखौ जोङो फाथोआ जोंनो देरोब्लाथाय जोङो फाथोनि बिलाइखौ जों ओ माने फोराननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
औ ओ फाथोखौ जोङो फोराननानै जोङो बेनिफ्राय जोङो फाथोखो फोरानखांनानै बेयो जोंना नारजि जायो जायखौ जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। ओ ओब बे नारजिखौ जोङो ओ अमा बेदरजोंबो जानो हायो नोंथां ओ बेनि उनावहाय बेखौ गाव गोजा बा नारजि गोजाबो जों जानायखौ जोङो जानो हायो आरोना नोंथां। ओ बेेबाय दिनो नोंथां जों नारजिखौ गुबुन गुबुन हाबायाव हाबाफारियाव जों बाहायनाय जायो। जेरै जोंना ओ मानसि थैयोब्ला जोंना नार्जि अरगानाय मोनसे हुदा दङ नङा होमबा नोंथां? गोदोनिफायनो सोलिबोनाय नारजि अरगारनाय आरो बेनि अनगायैबो नोंथां ओ मानसि थैनायाव जोंना कासाव कासाव जोंना बाहायनाय जायो ओ जेराव जोंना न'खर न'खर खांनानै जोङो ओ बेबायदिनो नारजि फोराननायखौ जोङो न'खर न'खर एसे एसे खांनानै मा ओ जाय बा जाय हानाव मानसि थैदों बिनि न'खराव जोङो ज' खालामनानै बेखौ खास खालि बेखौ मानसिफोरनो होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेबाय दिनो नोंथां नारजिखौ गुबन गुबुन हाबाफोराव बाहायनोबो हायो जोंङो ओ नोंथां ओ बे बेबायदिनो जोङो नार्जिखौ ओ बेबायदिनो नार्जिनि जा थालांनाय जोंना देन्था देन्थाखौ जोङो ओ बेखौ ओ फुनानै जोङो बेबायदिनो ओ हाखरबा ओ हाखरबा जे दैमा- दैसाफोराव जोङो मा बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो सोमनानै दोननायनि उनाव नोंथां ओ बियो ओ ओ बिनिफाय जोङो सोमनानै दोननाय फाथोनिफ्राय बेखौ जोङो ओ बेबादिनो से से ओ बेबायदिनो स्नि सान जों ओ सोमनानै दोननाय जायो बियो सेवोब्लाथाय बेखौ जों बोखांनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनिफाय नोंथां ओ बेखौ ओ जोङो बोखांनानै बिनिफाय जोङो दिरुं बानानाय जायो जायखौ जोङो फाथोनि दिरुं होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नों औ बेबायदिनो जोङो फाथोनि दिरुंखौ ओ बेबायदिनो जोङो बेफार फालांगिनि थाखायबो जोङो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो बे बेफार फालांगि खालामनानै जोङो फाथो दिरुंनिफ्रायबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों मानो होनो - होननानै बुङोबा नोंथां जों फाथो फाथोनि दिरुंखौ जोङो मोसौ खानायाव मोसौ फागा खानायाव जोङो मोसौ खानायाव जों बाहायनाय जायो आरोना नोंथां फाथोनि दिरुंखौ आरो बेबायदिनो नोंथां फाथोनिफ्राय जोङो फाथोनि बस्थाबो बानायनाय जायो। मानो होनोबा जोङो फा - थो फाथोनिफ्राय जोङो फाथोनि बस्था दिहुननाय जायो आरोना नोंथां। बा बिदिनो नोंथां। ओ फाथोखौ जोङो ओ बेबायदिनो जों गोबां गोबां आबाद मावनानै ओ बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै गोबां जोंनि ओ ओनसोलाव बा जोंनि हाथाय बाजाराव नङाबाबो जोंना ओ बेबायदिनो गारि मथ जों थांनानै जोङो टाउन सहराव फाननानै गोबां रां मोननाय बा मुलाम्फा मुलाम्फा जानो हानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बिदिनो नोंथां ओ फाथो आबाद मावनानैबो जोंनि बर' समाजाव गावबा गावनि ओ जिउखौ बा गावबा गावनि न'खरखौ जोङो ओ सामलां सामलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ
बिदिनो जोङो फाथो आबादखौ जोङो ओ आथिखालावथ' जोंना गोबां मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोंना ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा ओ टेक्टरखौ जोङो टेक्टरजों जोङो बेबायदिनो जि थामजि बिगासो हाखौ एवनानै जोङो ओ सानसेयावनो जि थामजि बिघा हा एवनानै जोङो गोबां बेबायदिनो फाथोनि आबादखौ मावनानै मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो फाथो गोबां ओनसोलावबो जोङो फोनाय जायो थेवबो जोंना आलदा आलदा रोखोमै जोङो फाथो आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो फाथोनि आबाद मावनानै बा फाथो आबाद खौ मावनानै माबायदि जिउ खुंबोदों बा फाथो आबादनि गेजेरजों न'खर सामलायनायखौ नंङा नुनो मोनदों नामा?
औ औ आंङो फाथो आबादनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंहा न'खराव बिदि फा थो आबाद ओ खालामनाय जाया नाथाय जोंनि ओ ओनोलावहाय बा जोंनि गामि खाथियावहाय बिदि गोबां फाथो आबाद खालामनायखौ आं नुनो मोनो आरो बिथां आबादारि मोना बे फाथो आबाद खालामनायनि गेजेरजोंबो गावसोरनि जिउखौ खां खुंबोदों आरो बिदिनो ओ गावसोरनि नां गौफोरखौ बे फाथो आबादनि गेजेरजोंनो सुफुंबोनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां
ओ बुरजा बुरजा हाफोरखौ एवनानै बिदि बुरजा बिदि फाथो बागान खालामो दों आरो बिनिफ्राय फाथो आबाद खालामनानै बिदि बाजारफोराव बिनि फालांगि खालामनानै गोबां बिदि नांगौ गावनि जिउआवहाय नांगौ जानायफोरखौ एबा ओ बिदि नांगौ जानायफोरखौ सुफुंबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ओ बिथांमोनखौ नायो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोन फाथो आबाद खालामनायखौहाय नायोब्ला बिथांमोना नोंथां नोंथां मोआ ओनोंथाङा बुंनाय बादिनो बिथांमोना गावसोरनि हाफोरखौ टेक्टर फोरजों एवनानै बा मोसौफोरजों एवनानै लाग्रोयो आथिखालावथ' गोबांङानो टक्टर बाहायो सै आं बांसिनखौनो ट्रेक्टरजों एवनाय नुयो आरो ओ बिथांमोना बे फाथो आबाद खालामनो थाखाय गावसोरनि हाफोरखौ ट्रेक्टरफोरजों मोजाङै एवनानै बिदिनो ओ थियारि खालामनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय ओ बे फाथोफोरखौ ओ फोफैनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जे ओ गोबां बे जे जायगायावबा फाथोखौ फोदों बे जायगाखौ गोबां बिदि ओ बोरमा फोरनिफ्राय दाउफोरनिफ्राय बिदि ओ बेराफोर होनानैहाय मोजाङै लाखिनायखौ ओ बा जोथोन खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जेब्ला ओ फाथो बा एसे देरबोयो बिनिफ्राय बिनि बिजौफोरखौ खास'नानैहाय बेखौ मोजाङै जोथोन लानायनि गेजेरजों बिनि बिजौफोरखौ खास'नानै ओ बिदि दखानफोराव फाननाय बा बाजारफोराव लांनाय बिदि फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ खुंबोनाय फोरखो आङो नुनो मोनदों आरो बिनिफ्राय ओ जेब्ला फाथोआ गिदिर जायो बिनिफ्रायनो बे फाथो फाथोनिफ्रायबो गोबां बिदि गावसोरनि नांगौ जानायफोरखौ सुफुंबोनायखौ नु नो मोनदों आरो आङो दांखिनिखौ बुंजागोन बुंनो सानगोन आरो बिनि उनावहायबो ओ बे फाथोफोरखौ गोबां बिदि ओ जेब्ला बोराय जायो अब्ला बे फोर फाथो बिलाइफोरखौ खानानै दोननानै सानदुंआवहाय फोराना दोनना गोबां बिदि ओ नारजि खालामो जाय फोरखौ ओ बाजारफोरावबो फाननाय जायो आरो बिदिन दख खान फोरावबो फाननानै ओ गावनि जेथु नांगौ जानायफोरख बेफोरखौ सुफुङो आरो बेफोरखौ फाननायनि बेफ फोरखौथ' आरो गोबां जोंनि बर' हारिफोरा जानो मोजां मोनो बे अमा बेदरजोंबो जानो मोजां मोनो नों थाङाबो फोरमायनानै थांबाय ओ आंबो बेखौनो बुंनो सा नगोन बेखौ नारजि आनथाखौ नारजिखौ नारजि आनथाबो ओ जायो आरो। गोबाङानो बिदि अमा बेदरफोर जोंबो जानो मोजां मोनो बिनिखाय ओ बे नारजिफोरखौबो गोबां सुबुंफोरा बायनायफोरखौबो आङो नुनो मोनो आरो। बिनिखाय बेफोर ओ बेफोर फाथो आबाद खालामनायाबो जोंनि थाखाय मुलाम्फा दङ फाथोआ माथ्र' फाथ थोल' नङा नाथाय फाथोनिफ्राय जोङो नारजिबो बानायनो हायोब बिनिखाय जोङो फाथो आबादखौ हायोबा जोङो फाथो आबाद खालामनांगौ मानो होनोब्ला फाथ थो आबाद खालामोबा जोङो फाथोजों लोगोसे जोङो नारजिबो मोनगोन बेवहाय जोंहा दाबोल इनकाम जागोन आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जे फाथोनि सोमोन्दै एसे गुवारै सावरायनो होनो हो-होना होबाय ओ नोंथाङा जे फाथो ‌आबाद खो ओ गासैबो सुबुं बेबायदिनो मावो होननानै नोंथाङा गुवारैनो फोरमायलांबाय। फाथो आबादखौ बेबायदिनो जायोब्ला ओ जोंनि देहानि माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि देहानि मुलाम्फा ओ बेखौथ' आङो बारा एसेबां मिथिला नोंथां मा मोनथाय मोनथियोबा बिनि बागै फोरमायजागोन।
औ नोंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना ओ फाथोनि आबाद बेबायदिनो जोङो फाथोखौ जोङो जायोब्ला लायनो जोंनि उदैयाव थानाय जा फेलौ नङा होमबा नों थां ओ फेलौवालायनो जोंना थैयो होननानै जोंना गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ‌। आरो बे नो सैथोबो नंगौ ओ नं न नंखाय नङा बेयो नंगौ गोदोनिफ्रायनो फोथायोनाय। नाय बेबायदिनो जोङो फाथो ओ फाथोनि फाथोखौ जोंनि जायोब्लाथाय जोंनि दे हायाव थानाय फेल'फोरा खारो होननानै जोङो फोथायो आरोना नोंथां ओ फाथो फाथोखौ जोङो। फाथोखौ जोङो बेबायदिनो ओ फाथोआवथ' जोंना ओ बेबायदिनो गोबां मुलिफोरबो बाहायनाय जाया जाया नालाय नोंथां। बियो ओ गोखा मानो होनोब्ला बियो जोंना फाथो होनोबा थ' जोंना गोखा होनना बयबो मिथिखायो फाथोआ गोखा जाखायो बेनिखायनो जोंना फाथोआव गोबां एम्फौबो जानाय नुनो मोना बेलेग बेबायदिनो आबादफोर बायदि बेनिखायनो ओ फाथोआव जोंना मुलिफोरबो बारा बांद्राय होनाय जाया नालाय नोंथां बेनि खायनो जोंनि थाखाय ओ फाथ थोआ जोंनि देहायावबो गोबां मुलाम्फाबो ओ लाबोन लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ।
ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाना हायबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिब्ला जोङो जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय उनावहाय लोगो मोनफिनगोन।
नंगौ नोंथां आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ।
औ।